अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरायनानै दं। नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ
नोंथांनि खबरा माबोरै दा सान्दि?
दासान्दि आंनि खबरा मोजाङैनो दंथ'यो। नोंथांनालाय? बोरै
आंहाबो मोजाङानो दे दासान्दि।
औ।
नोंथाङा माने सानजौफुनि जामुंफोर जाबाय नामा?
औ जाखांबाय जानायालाय।
बिदिब्ला आङो औ जाबाय आंबो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथांजों आङो माने दिनैयो दावबायनायनि बागै एसे सावराय होनना सान सानदोंमोन नोंथां बिदिब्ला सावरायनो हागोन ना? नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माने नोंथाङा बबे -बबे जायगायाव दावबायफेरखो आरो नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो?
औ- औ आंथ' दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं बिदि एफा गोजान -गोजान जायगायाव दावबायफेरनो मोनाखै। जोंनि खाथिनिनो शिलंआव आं थांफेरबाय।
औ।
मोजां नांदो बेफोरनो जायगायाव थांनानै हाजो हाला बेफोरबायदि जायगाखौ आं बांसिन मोजां मोनो।
औ
जों शिलंआव माने लोगोफोरजों जयै थांदोंमोन। अ बेयाय बेरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नायनानै
औ
बिदिनोसै आरो आरो ओ बिदिथ' आरो भुटान बिदि जायगायाव थांफेरबाय। भुटानखौथ आं जोबोद मो मोजां मोनो भुटाननि थासारिखौ नायनानै। नोंथाङाबो दावबायनो मोजां मोनो नामा?
औ आंबो दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां।
औ औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनानै माने मा मा गियान मोननो हायो एबा मा जोङो दावबायनानै मा मा सोलोंनो हायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दावबायनानै आं बिदि माइन्खौ माने फ्रेस मोनो गाव न'आव थाबाय थानानै जे बरिं बोरैबा मोनो नालाय थ' बाहेरायाव हाजो-हाला बिदि नायनानै दावबायनानै लोगोफोरजों थांनानै गोसोखौ मोजां मोनो आरो गोबां बिदि सोलोंनो मोनो। गोदान गोदान बेलेग जायगायाव थांनानै बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बिसफोरखौ जों सोलोंनो मोनो मोजां नाङो आरो बिराद
ओरैनो नोंथाङा माने बेलेग बिदिनो नोङो नोंथाङा बुंबाय शिलंफोरबायायदि भुटानफोरबायदि माने बेफोरबायदि जायगायाव बेरायफेरबाय होननानै बिदिबा नोंथाङा बेफोरनि माने गानग्रा खसाबफोरखौ माने गानफेरबाय नामा?
शिलंनिखौ गानफेरबाय भुटाननिखौ गानफेरनो मोनाखै। माने दिनैसिम गानथ'नाय जायाखै उनफोराव थाङोब्ला गाननाय गाननो ट्राइ खालामगोन आरो। नाजागोन-
अ अ
नोंथाङा अबे बबे जायगायाव दावबायखो?
आंबो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' आंबो बेफोरबायदि शिलं आरो गावनि माने ओनसोलनि खाथि खाथि जायगा फोराव बेफोरावल'सो बेरायनाय जाबाय जेरै गुवाहाटि बेफोरबायदियावथ' थांखायो होननो बुङोब्लाथ' नों नोंथाङाबो थांखायो जानांगौ बायदिनो माने खाथिनि जायगाफोरावल' थांङो आरो नोंथां
औ औ नोंथाङा भुटानाव थांफेरबाय?
औ नोंथां आंङो भुटानाव थांनाय जायाखै। मानो भुटानाबो जोंनि खाथियानो थेवब्लाबो आं बेयाव माने था-दावबायफेरनाय जाया खै आरो
औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा इयुनाव आरो मा मा जायगाफोराव एबा इण्डियानि मा मा बाहेरफोराव दावबायनो गोसो इफोरखौ जायगानि मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ आंहाथ' बिदि सिमां दं इयुनाव दावबायनो थाखाय जों बिदि दार्जिलिंग सिक्किम टावां बेफोरबायदि जायगायावबो आं बिराद थांनो लुबैयो नाथाय थांनो हायाखै दिनैसिम
औ
डियानि बाहेराव होननानै बुङोब्ला बिदिनो पेरिस बिफोरबायदि जायगायाव थांनो लुबैयो आरो
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आरो दावबायनायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर एसे बुंफलु खोन्थाबावनो हागोन नामा?
आं बिदि एसेबां जायगायावथ' दावबायनो मोनाखै आं जेरैबायदि नोंनो खोन्थाखांबाय मा मा जायगायाव दावबायखो बेफोरनि सोमोन्दै आं मान-मा बुंनो आ- रो बेखिनि आं जाय नोंनो फोरमायबाय बेखि खिनानो आरो
औ औ
नोंथाङाबो इयुनाव माबाफोर बिदि मोजां मोजां जायगायाव दावबायनो लुुबैयो नामा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंबोथ' माने बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो हाय-हा लुबैयो आ मानोहोननानै बुंङो- ब्ला आंङो दावबायनानै बिराद मोजां मोनो होननानै नोंथांनोबो खोन्थाबाय
औ औ
आंङो दावबायनो लुबैनाय जायगाफोरा जाहैबाय साउथ करिया इफोरबायदि माने लादाख बे- बफोरबायदि जायगाफोराव माने बेरायनो लुबैयो आरो माने दावबायनो लुबैयो।
औ
आरो दावबायनो लुबैनाय होननानै बुङोब्ला थ' माने बयबो मोजांङानो मोनखायो आरो जोंङो दावबायनायखौ लोगोसे माने लांफाबाय थानांगौ होननानै आंबो सानो आरो।
औ औ औ
आरो जोङो माने दावबायनो होननानै बुङोब्ला माने दावबायनो थाङोब्ला जोङो माने गुबुन ओनसोल फोरावबो दावबायनो थाङोब्ला बै ओनसोलनि थासारिफोरखौ जोङो माने मिथिनो मोनो बै ओनसोलाव माने थासारिफोरा माबायदि बै ओनसोलनि सुबुंफोरनि माने थानाय जानाय लोंनाय हुदाब फोरा माबायदि बिसोर मा रोखोमनि जान ग्रा जायो बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो आरो हान्थामेला होननानै बुङोब्ला बिसोरनि ओनसोलाव माबायदि हान्था मेलानि थासारिया एबा बेफार फालांगिनि थासारिया माबायदि बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोन मोजाङै मिथिनो मोनो आरो। आरो जोङो खायसे खायसे माने ओनसोलफोरावहाय जोंङो मिथिनो मोनो माने खायसे आखाइनि इंगित बायदिसिनाफोराबो बिसोरनि थाखाय माने बेलेग बेलेग जायो। जायखौ जोङो खायसे जोंनि जाव सादारन होनना सानो नाथाय बिसोरनाव एसे बेलेग बेफोरबायदि रोखोमखौबो आङो माने खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनानै माने बैसोरनि जायगानि माने गानग्रा जोमग्रा खसाब फोर एबा बिसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरा माबायदि बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथाङाबो बुंबाय माने ओह दावबायनानै नों नोंथाङावबो माने माइन्दखौ फ्रेस मोनो होननानै नोंगौ नोंथां माने दुखु दाहा जानायफोरा माने दावबायबाथाय जोङो माने माने गोजोननाय मोनो आरो।
औ औ।
बिदिब्ला नोंथाङा माने फोरमायनो हागोन नामा माने हाजोरि ओनसोलखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो ना बेफोरबायदि गारि मथर थानाय टाउन ओनसोलखौ बांसिन मोजां मोनो?
औ नोंथां आं हाजोआरि बायदि जायगाखौ जोबोद जोबोद मोजां मोनो।
औ।
जेरै आं जानबुंफोराव बिदि हाजो बायदि बेफोरखौबो नायनानै आं बिराद थांनो लुबैयो। माने बिदि दावबायनो बिराद गोसो जायो बाथ बिदि थांनो हानाय जायाखै बिदि ट्रेकिं बिदि खालामनो बिराद लुब लुबैयो हाजो बायदि जायगाखौ बिराद मोजां मोनो आरो आङो।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा माने टाउन ओनसोलनि एबा सोहोरनि थासारिखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
टाउन एबा सोहोरनि ओनसोलनिखौबो मोजांखौनो बुंनांगोन। बेहायनो माने जों थानानै फरायो मा थेवब्लाब बो माने टाउन सोहोरनि सिख ज्रै ओह हाजोआरि जायगाया साबसिन होननानै आं सानो आरो।
औ।
टाउन बायदि ओह जायगायाव गारि मथरनि हारला बेफोरबायदि जायगायाव थानानै गोसोखौ माने मो-मोजां नाङा आरो।
औ औ।
जेरैबायदि जों हाजो बायदि जायगायाव थाङोब्ला गारि मथर गैयि बिदि जायगायाव थाङोब्ला जों बिराद बिदि गोसोखौ मोजां मोनो। माइन्दआ फ्रेस जायो बेबायदि आरो नोंथाङा हाजोआरि जायगाखौ बांसिन मोजां मोनोना मटर गारि बिदि थानाय जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हाजोआरि ओनसोलखौनो बांसिन माने मोजांसिन मोनो। मानो होनोब्ला हाजोआरि ओनसोल होननानै बुङोब्ला माने जेरावबो माने दंफां-लाइफां एफां निजोम माने नोंथा बुंबाय माने टाउन ओनसोलफोर बायदि बेयाव एफा गारि मथर नुनो थाङै बास स्रि निजोमानो जायो बेफोरनि थाखाय माने जोबोर माने स्रि निजोम थानायनि थाखाय आङो हाजोारि ओनसोलखौ मोजां मोनो आरो बिनि माने नुथाय सोरगिदिंनि नुथायानो जोंनि माने मेगनखौ बोनानै लाङो। आरो बेवहाय आबहावाफोराबो माने मोजां जायो मानो होनो- ब्ला बेयाव गारि मथर खारनाय गैया उखुन्दै खुनाय गैया आरो बेयावहाय माने बेफोरबायदि गारजा मुवा ग्रा- बेफोर बेफोरदि थानाय बेफोरदि गारनाय गैया। मोजां जायो आरो नोंथां आरो जोङो सोहोर होननानै बुङोब्लाथ' सोहोरावबो माने मोजाङानो‌। मानो होनोब्ला जोङो सोहोराव थांबा गिदिर गिदिर न' बिल्डिं बायदिसिना खाम्फा- फोर एबा बायदिसिना माने गोबां बुस्थु गोबां जायगाफोर नुनो मोनो आरो
औ
बेफोरबायदिनो बेयाव आरो गारि मथरनि थासारियाबो बारा आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बेफोरबायदिखौ आं माने मिथि- नो मोनो आरो
औ औ
बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै माने गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों
नोंथां बिदिब्ला जोंना माने समाबो जानानै फैबाय माने नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो बेखौबो आङो दिनै माने नोंथांजों सावरायनानै मिथिनो मोन
औ औ आंबो नोंथांनि बागै गै मोनथिनो मोनबाय। नोंथाङाबो दै मोनो। एह।
बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।